औ नोंथां बुं दे।
औ दासो खोनादों नोंथां। औ नोंथाङा मा खालायगासिनो दङ दालाय?
दायो ओरैनो जिरायना दं दे।
अ ओरै जिरायना दं होनबाना औ खबर सबर मोजां?
खबरा मोजाङानो औ दे।
औ दाथ' दैज्लां बोथोर बोथोरफ्रा बोरै सोलिगासिनो दं नोंथां?
बोथोराथ' ओ बिराद गरम दैज्लां नालाय अखाबो खम हादों बिराद गरम जाना दायो बोथोरा।
अ बिदि होनबा गायनाय फुनायफ्रालाय बोरै सोलिदों जोबजोब्बाय नामा?
ओ गायनाय फुनायफ्रा बोथ' ओ जोंहा गायथवाखै। खिन्थु गामियाव बहुत मानसिफ्रानो फ्राय गायबायानो
औ औ दे जागोन दा नोंथां आ नोंनाव कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आरो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव आं माने फंनैसो सों सावरायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांङा दसे सम फ्रिब्ला सावरायलायनो हागोन ना?
औ हागोन दे ओं
औ दा जोंना मेन आयदायानो जाहैबाय ओ मिथिंगानिफ्रायथ' जों हा गोबां माने मिथिंगानिफ्रायल नङा जों सुबुं माहारियानो माने गोबां खैफोद आफोदाव गोग्लैनानै थानांगौ जायो बा खैफोद लोगो मोनो मालाबा समाव माला मा मोन लोगो मोनो फाद मोना दा बिदिनो जोंहा माखासे जाब्रबथाय जाथायफोरा जोंहा मिथिंगानिफ्रायबो मोननो हायो दा बै ओ मिद मिथिंगानिफ्राय माखासे जाब्रबथाय जाथायफोरनि बागै नोंथाङा फंनैसो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां मिथिंगानिफ्राय जे जों सुबुं माहारिया माने माब्रै माब्रै ओ माने खैफोद मिथिंगानिफ्राय खैफोद मोननो हायो सुबुं माहारिफोरा बेबायदि आरो बेबायदि बेफोरनि बागै
औ जागोन दे फंबाय ओ दा बुंनोसै आं होबा दाथ मिथिंगारि खैफोद बुङोबाथ दाथ बिराद गि गिथावना महर लाना फैदों मिथिंगायारि खैफोदा मानोना ओम माला मा जायो मिथिंगायाया माला मा खालामो बेखौ रावबो मिथिया ओ जेरैबायदि जों दाखैलिनो खोनानो मोनदों बेनि जोलाव मोनसे बेराद गिदिर बांग्रिं फैदोंमोन बेखौथि मिथिखागौ बेसां बेसेबां बुरजा मानसि थैबाय यावहाय खमब्लाबो ओ एक लाखनि एक लाखनि बाराजसो मानसि थैदों स बिदिनो बिराद बे बिराद बिराद गिथावना अबावबा बिदिनो अर खामनाय अबावबा ओ दैबाना बेफोर दा जेराव मेराव जानानै सुबुंफोरखौ सोर सोरखौबा फोथैयदों सोरखौबा सोरबा सुबुंनि न' लांखारदों सोरबा सुबुंनि धोन सम्पतिखौ बुखारलांदों नस्थ जादोंथ स बेनि थाखायनो दा मिथिंगायारि ओ खैफोदा बिराद गिथावना जाना फैगासिनो दङ। ओ पारस्त आव बुङोबा बांग्रिं बांग्रिंआथ नों माला फैयो बेखौथ नों मिथिस्लाबा ओ ओ बांग्रिंङा जुदि बांग्रिया मोनसे ओरै ओरैबायदि बुस्थु जेन नों बेखौ माला फैयो जोबो बुंनो हाया आरो नों बे फैबाथाय जुदि नोंना नआ एसि गिदिर जायोबा नों बिराद रिक्सनि खोथा ओखायनो मोनसे जादों दैबाना दै ओ बानायाबोथ' बिराद बिराद रिक्सनि माने जाय जाय मानसिया दै जिङाव थायो बिसोरनि थाखाय बिराद दायो दाथ दैलां बोथोर बिराद प्रब्लेम जाना फैदों ओ जेरैबायदि ओ एगजामपोल गुवाहाटि एरिआयानो बुंजायो गुवाहाटि एरिआया बुरलुंबुथुर दैजों नङा जनो बुरलुंबुथुर दैजों दा इसिबां सुबुंफोर दङ दा बिसोरो बिराद खस्थजों खस्थ' मोनगासिनो दङ गुावाहाटिनि अनगायैबो ओरै जाय जाया बुरलुंबुथुर दै जिंनि नखर दङ ओरै ओ मिसिं मिसिंफोरा मोनसे एरिया दंना बेयालबो एसे ओरैबायाददि खस्थ मोनो बिसोरो ओ थानो हायि बादि जानानै दङ ओ फारसेथिं ओ ए-एसेम ओ खेथि-खेथिफोरनि खेथिफोरावथ' खहा लाबोयो नाथाय फारसेथिं मोजां मानोना खेथियाव ओ खायसे खायसे माने हासार नांगौ जायोना ओ बायदिसिना ओ हासार फुलुंफोरला जु-जुदि दैबानाजों हासार फुलुं फैयोबा बे खेथिनि थाखाय बिराद मोजां फार-फारसेथिं गाज्रिबो जुदि बे खेथियाव सेस फेमफोना खेथियाव गाज्रि खालामो होमबा बे गाज्रि जायो ओ फारसेथिं आरो मोनसे जा दों ओ माबा हा गिसिखानाय बिया हा गिसिखानायखौथ' बोरै जायो मिथियाखौओ बे आथिखालाव सुबुं माहा रिया बिराद बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव
बिनि हाया इसिबां गोरा जाला जा बियो एसे उ अखा हाबानो जायनि जाहोनाव गिसि गानो नागिरो ज' बिदि गिसि गानायावनो गोबां ओ गोबां सोरनिबा न'खर सोरनिबा सोरनिबा सुबुंनि जिउ सोरनिबा सुबुंनि बिदिनो ओ धोन सम्फथिफोर खहा जाबाय बिनि जाहोनावबो सोरबा गावनि बि दा खोमाबाय सोरबा गावनि फेमिलि खोमाबाय गोबां खहा जादों बिनि जाहोनाव बो आरो गुबुन फारसें जादों अर खामनाय अर खामनायाबो बिदिनो मोनसे ओ मिथिंगायारि बुंजायो नाथाय बे मोननै रोखोम दं खायसे मानसिया गावनो खालामना लायो खायसेया खायसेया गाव माने मिथिंगायारि जायो मिथिंगा जायो होमबा ओ अभार अभार गरमनि थाखाय जायो जेरैबायदि ओ सिगां ओ मानास हाग्रामाना अबावबा अर खालामदोंमोन ना ओ सेमोन ना अ सेमोन खालामदोंमोन बियो ओ बियो खाममनायावहाय बेसेबांबा जिब जुनारनि खहा जादों ओ जिब जुनार, दावउमा दाउसा बेसेबांबा अ खहा जानाय फुरा जिब जुनारजों लोगोसे बिफां लाइफां गासिबो सेस नस्थ' जाजोबदों बेयाव स' बुंनो थाङोबा मिथिंगायारि खैफोदा बिराद बिराद गिथावना जानानै फैबाय आमफाय दायो ओ नाथाय मिथिंगायारि खैफोदनिफ्राय बुंनो थाङोबा ओ सु सुबुङा सोमजिनाय सुबुङा सोमजिहोनाय खैफोदा बांसिन बांसिन गिथावनासिन बेनिखायनो बाट मिथिंगायारि खौफोदाबो श मोनैजों रुजुनायाव एसे गिथावना बाट मानसिनि मानसि बानायनाय खैफोदा बांसिन गिथावनासिन आरो ओ दा नोंथाङा आंनो मोनसे खोथा खिन्थानो हागोन नामा? जेन ओ आ आथिखालनि जे बारहावा गुबुंनाय ज थ' बे बोरै गुबुंगासिनो दं बेखौ नोंथां आंनि एसे फोरमायनो हागोन नामा?
मा हागोन नोंथां हागोन ।
ओ दे फोरमायलांसाय ।
दा बिदिबा जोंना दानि जि ओ गोनोखोआरि जुगाव जोंहा मुगायाव मा होनो बारहावा गेब्रेंनाया माने गोदोनिफ्राय बांसिनै बांसिन जानानै फैदों आरोना नोंथां । बेखौ बयबो मिथिखागौ जोंहा ओ दानि जुगाव बा दानि मु गायाव जोंहा माने गोदो जिबायदि मुवा आइटेमफोर गैयामोन दा बैफोर मुवा बेसाद फोरा माने दानि जि ओ मा होने गोनोखोआरि मुगा बेवहाय माने गोबां रोखोम बांनो हमबाय आरो माने माने बेफोरबायदि बानायदों दा बैफोर बानायनायनि था बानायनो थाखाय जोंनो माखासे गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि फेक्टरि बायदि बानायनांगौ जानानै फैदों। दा बै फेक्टर्रिफोरनिफोराव बानायनाय माखासे सावनाय ओ लहा लहि प्लास्टिक लेथ्रा-लुथ्रा दाब बायदि सावनाय उखुन्दै गनाय बायदिया माने जोंनि बारहावाजों गोरोबफाना थानायाव माने बे गाज्रि गेसा माने गोरोब साग्लोमा थानायाव माने माने जोंनि माखासे ओगोग्गो मा होनो बारहावायाबो माने गेब्रेंजोबनो हमदों आरो ना दा बेल' नङा जोंहा गोबां रोखोमै दङ गोबां रोखोम खोमै माने आबहावा गेब्रेंदों माने बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि दा बे जि ओ मा होनो उम सुबुं माहारि बांनायजों लोगोसे सुबुं माहारिनो थानो थाखाय गोबां माने जायगानि गोनांथि जादों दा जेराव ओ मा होनो सुबुंफोरा हाजो-हाला बायदि बिफां-लाइफां दानफाय स्रांजोबनानै गावसोरनि थाग्रा खुलि न' बां लुनानै थादों आरोना बे मिथिंगायाव जे बुंनो हा जों दिनै जोंहा बिफां लाइफां गैयाबा जों सुबुं माहारिनि जिउआ बो गैया होनना बुंनो हागोन दा बेबाय दिनो जोंहा माने बेसेबां बिफां लाइफां दानफायगोन जोंहा बिसिबां अक्सिजेन नि खमि खमिगोन दा बेफो बेफोरबायदिबो जानानै फैदों आरो माना बांद ओमफ्राय दंफां लाइफां दानफायनायनि खार'नावबो जोंहा ओ मा होनो ओ जोंनि आबहावा गेबब्रेंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दानि दानि ओ जि जोंनि मुगायाव जोंहा माने फिसा फेनला माने फिसा फिसौनिफ्रायनो जोङो ओ माखासे गोनांथि मुवाफोरखौ जों नोजोर होनानै नायोब्ला जों नुगोन जे जोंहा गासैबो बिथिङावनो मस्टलि माने बांसिनै प्लास्टिकखौ इउस खालामनाय जायो नङा होमबा नोंथां। दा बे प्लास्टिकआनो माने जि समाव जोंनो नांगौ बै समाव जों इउस खालामो नाथाय माने जेब्लानाखि जोंनो माने बे बुस्थु बा बे आइटेमखौ जोंनो नाङा बैफोर प्लास्टिकफोरखौ माने बिदिनो गारलाबायनानै बा सावनाय जायो आरोना दा बे प्लास्टिकखौ सावनायनि खार'नाव जोंहा गेस ओंखारो माखासे गेस आरो उखु ओंखारो बिराद बेफोरबो माने जोंना मा होनो आबहावाजों बेयाव आबहावायावहाय माने गोरोबफाना थानायावहायनो बे मिलायफानायाव माने आबहावानि माखासे गोगगो बाराबो माने गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना दा बैफोरनि जाउनावनो जोंहा दानि जि मुगायाव माने गोनोख मा होनो सुबुंफोरा माने गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों गोबां खस्थ' हां लानो खाय खायफा-खायफा जायगायावथ' जेन'बा इन्डास्ट्रि फेक्टरि खाथि खाथिनि जायगानि खाथि-खाथि जायगानि न'फो न' बाङाव था माने मानसिफोराथ' माने गोबां दुखु दाहा माने जेंनाजों सोमजिदों माने बेवहाय बुंनो थाङोब्ला बैनि माखासे उम लेथ्रा उखुन्दै बायदि फोर गनायनि खारनावहायनो माने दुला फैनायनि खारनावनो माने आबाद मोनसे मोजां जाया माने आबाद फांसे माने आबाद मावनो हाया जिउ खुंनाय राहायाव माने गोबां बिसि ना माने फ्रब्लेम जेंना माने बेफोरबायदिखौ जों नुबोदों आरो ना नुगासिनो दा आरो जेसेबां माने जौगादों एसेबांनो माने बुस्थुआ माने जोंना ओ मुवा बेसादाबो गोदान-गोदान रोखोमै ओंखारगासिनो ना दा बेैफोर मुवा बेसादफोर खौ माने दिहुननो थाखाय जोंनोथ' मोनसे ओ मा होनो दिहुनसालि थ' नांगोन ना बे दिहुनसालि जि फेक्टरि कलकारखाना बेफोरबायदि गिदिर गिदिरथ' नांगोन दा जायनि जाउनाव माने बेफोरबायदि दिहुननाया बां बोनायनि खार'नाव जोंहा कलकारखाना ओमफ्राय बिदिनो जों जेन'बा बिदिनो फेक्टरि फोराव माने बांबोनो हमबाय माने गोदोनिफ्राय गोबां जानो हमबाय जायनि जाउनाव माने जोंनि आबहावाया गोबां गेब्रें गासिनो आरोना नोंथां दा नोंथां जोंहा आङो खोथा बाथ्राजों बुंनानै फोजोबनो हाया बेफोरखौ गोबां दङ बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय दोनथ'निसै
नोंथांजों रायलायना मोजां मोनबाय दे
औ दे